हेलौ
अ हेलौ
खोनादों ना
औ खोनादों
औ दे बिदिब्ला जोङो बे समाव जोंनि बर'फोरा मा मा जानानै मोजां मोनो बा मा मा जायो बेनि सोमोन्दै जोङो सुंद'यै सावरायनि
औ
औ जोङो मोनथिनो हायो जोंनि बर'फोरा मा मा जानानै मोजां मोनो। बा मा होनो जेरै जोंनि बर'फोरनि बयजोंबो मोजां हमजानाय बा अनसायजानाय बेनो जाहैबाय अनला खारै नङा होनोबा जोंनि बर' जनो लोगोसे खार खानदै अनला आरो बेबायदिनो सिं सिं खाला अनला आरो बे बेबायदिनो गोबां मै मैथ्रु बिबार अनला आरो बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ओ मैगंफोरखौ लानानै जोङो अनला संनानै जोङो जानो हायो। अब्ला नोंथाङा बो बुंनो हागोन नामा जेनेबा अनलाखौ जोङो आरोबाव आं बुंनायनि अन अनगायै आरो मा माखौ जों अनला ज जानो हाबावो
अनलाजों
अनलाखौ औ मा मा ओंख्रिजों अनला जानो हाबावो
गासैखौबोथ' नों नथाङानो बुंजोब्बाय आरो माने नों खारै अनलाखौ बुंजोब बाय ओ बिनि अनगायैबो जोङो माने खारै होआलासिनो बिलाइिजों बिलाइ फिसाजों अनला ओंख्रि जानो हायो बेयाव जेबो होनायनि गोनांथि गैया थावजों जानो हायो बेनि अनगायै बेदरजोंथ' जानो हाखायो। आरो बिनि अनगायै बे थाइगिर अनला बिदिनो ओ गोरान बा मुला थां बिजोंबो अनला ओंख्रि जानो हायो। जोङो आरो ओ आंनि गोसोआव दा बेखिनियानो गोसोआव फैदों‌। आरो बेनि अनगायै माने गोबां दं दा गोसोआव गैथ'वा।
औ औ ओ थारैनो नोंथांनि बुंनायाबो नंगौ दिनै जोंङो अनलाल' लानानै जों थाया आरो बेजों लोगोसे माखासे ओंख्रिफोर जानो जोंनि बर'फोरा मोजां मोनो जेरैहाय नारजि अमा अमायाथ' बर' नि बयबो सुबुं फोरनि थाखाय बा बयबो सुबुंफोरजों अनसायजानाय मोनसे बेदर होननानै जोंङो मिथिनो हायो नङा होनबा बे खौ जोंङो ओ नारजि आरो आलु बा थालिर फस्लाफोरजों जोंङो खारै होनानै जोंङो संनानै जानो हायो आरो बियो बर'फोरजों बय जोंबो मोजां मोनजानाय बा अनजानाय अनसायजानाय मोनसे मोजां बेबायदि मैगं लोगोसे जोंङो मास जे मिथिंगानि फ्रायनो मोननाय मैगंफोर जेरैहाय सजना बिलाइफोर बेफोरखौ जोंङो खानथाल बेगर फोरजों बा दालि फोरजों जोंङो खारै होनानै बेबायदि संनानै जानो हायो आरो गोसो जायोब्ला जोंङो बेफोराव बेबायदिनो नाफोर होनानै ना गोरानफोर नाथुरफोर होनानैबो जोंङो जानो हायो। नोंथाङा बुंनो हा गोनना बुंनो हाबावगोन ना जेनेबा बर'फोरा आरोबाव मा मा ओं ख्रिफोर जाबावो बेनि सोमोन्दै
औ जों माने गोदोथ' बिदि हाथाय बाजार बारा बिदिहाय सुबिदा गैबाङामोन जों माने गामियावनो माने फोथार बा हाग्रा बंग्रा बेफोर आव नागिर-नागिर बुथुमनानै जायोमोन आरो मैगं थाइगंखौ बिदिनो बु मोननाय गामियाव माने ओरैनो मोननाय मैगंफोरनि मुङानो जाबाय जेरै रिजारभाव मोननाय माथिगालदाब आरो दिंकख या बिदिनो मानामुनि सिफुं मेगं
औ
आरो
थास' बिथंफोर औ बुंनो थाङोब्लाथ' थास'नि गासैबोआनो जाजायो नङा होनबा थास'नि बिलाइ
औ आरो बिनि अनगायैबो औ औ बिनि अनगायैबो जों नागिरना मोनबावो दौस्रेम लाफा सायखं बिदिनो गोबां मैगं खौनो जों माने जोंनि एरियायाव नो नागिरनानै नै इजि मोनो आरो जों आरो गोदोनि आबायाव बुंना बेफोरखौनो जों बुथुमनानै जायोमोन बुंनो थाङोब्ला ओ ना आरि गुरनानै माने न'आवनो गुरनानै बिदिनो बेफोरजों बायदिसिना दौस्रेमफोरजों सं संनानै जानायखौ नुनो मोनोमोन गोदो ।
औ ।
बिदिनो नाखौ लाबनानै माने नाफामफोरखौबो देनाय नुयोमोन गोदो ।
औ ।
बेबायदिनो बुथुमनानै बांसिन जानायमोन जायोमोन आरो । गोदो आरो सोलाय सोल' हरलायलायना नोंसानाव बिदि दंब्ला बिसानिखौ बि खौ लाबगोन इदि सोलायलाय नानै लाबनाय जानायखौ नुनो मोनोमोन गोदो गोदाय
औ ।
नाफाम ना बेखौहाय जोङो नाफामखौबोथ' जों बर' हारिनि बयबो मोजां मोनो आरो जानो मोजां मोनो आरो बयबो जायो जोङो बेखौ माबायदि बानायो होननानै बुङोब्ला जेनेबा ना ना गोथांफोर खौनो फोराननानै बा गोरान खालामनानै जोङो बेखौनो गुन्दै खालामनानै आरो बेखौ जोङो ओ थास' बिथं बे गोसोमजों देनानै ओ उवाल्फोराव बा गाहेन ओ गाहेन। फोराव जोङो दिंखिफोराव देनानै बेबायदिनो गुन्दै खालामनानै जोङो औवा हासुंफोराव सोनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बेफोरखौ जानानै जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा गोबांथार मोजां मोनोमोन। आरो जोङो बुंनो हाबावो जोंनि बर' फ्रा हा सबाइजों दाउजोंबो जानो मोजां मोनो नङा होनबा? बेफोरबो बर' फोरनि मोन से मोजांथार ख्रि बा मैगं होननानै जोङो बुंनो हायो लोगोसे जों खोनानो मोनबावो सिगाङावहाय ओ जेनेबा। इसेबां बेबायदिनो ओंखामफोरनि बेबादि ओ मेरला। मेसा बेबादि नङामोन। गोबां समाव ओंखाम मोनजायैसो। समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा बा जोंनि आबै आबौमोना बेबादि ओ थालिर रुनानै। जानानै थानाय। थासोमलि रुनानै जानानै थानाय जोङो बेफोरखौबो मोनथिनो हायो आरो बेफोरखौबो जायोमोन लोगोसे आरो जोङो बुंनो हाबावो। ओ थाराय ओंख्रि बिखौबो जोंनि बर'फोरा जायो। औ जेरै दिन। खियाफोर। बेफोरखौबो जानानै सायो। नोंथाङा मिथिबावब्ला बुंनो हाबावगोन।
औ गोदो ओंखाम मोनजायै बा ओंखाम रानजायिफोराव नोंथाङा बुंनाया सैथो आरो आं खोनानाय बायदिब्ला फिथाइ साम। थाइयाव मुदफुलफोरखौबो जानायखौ। खोनानो मोनोमोन। मैथ्रु बेफोरखौ।
औ औ।
आरो बिदिनो थाइबें बिफोरदि। फिथाइ सामथाइखौ जानायखौ। खोनानो मोनोमोन। आरो जोगोनाथ फोरखौबोथ' गायनानैनो मोनो। गोदो बेगरफोरखौ गारना होबानो जोंनि न' लांगोरानि दुनायखं बा औवायाव दुनायखं होनानै बेरा होआ होमबा बेफोराव मानला होनाय खौ नुयोमोन बेफोरावनो फिथाइ सामथाइ माने नांगौ रोखोमनि मैगंखौ गायनानै दिुहुनोमोन बेफोरखौनो खायै खायै संनानै जायोमोन माने गोदो एसेबां माने बाजार खरसा खालामनायनि गोनांथि गैयामोन आरो आंनि नोजोराव
जों गोबां मैगंफोरखौनो बारिफोराव बा हाग्राफोरावनो नागिरनानै मोनोमोन ना सिगांनि समावहाय दायोथनै जोंनिया जेनेबा बारिफोरावबो बेबायदि मैगंफोर ओंखारनायनि जेबो चान्सनो गैला होननानै जों बुंनो हायो जेनेबा बारिफोराव दावाइफोर होयो आरो बांसिनानो बेबायदि खेथि खालामो बिनिखाय दायो जोंनि मानसिफोरा बा बर'फोरा बेबायदिनो बा गुबुनफोराबो बेबायदिनो मैगंफोरखौ बांसिन बायनानै जानायखौसो जोङो नुनो मोनो ने?
औ ।
थ' गाव गावनो मावनानै जायोमोन आरो गाव गावनो बानायनानै जायोमोन आरो सोरहाबा गैयाबा बिसोरनो हरनानै बिसोरखौबो मोनजाहोयोमोन दायो थ' बेबायदि जोंनि गेजेराव गोबां खम दायो बुंनो थाङोब्ला ओ गाव गाय गाव गाय लाय मावनानै जायो होमबाबो बेबायदि गुबुननो हरलायनाय मानाय बिदिखौ एसे खम जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां मैगं फोर दोङो जायखौ जोङो मोनथि जोबा बा जायखौ जोङो बुंजोबनो हाया आरो जों बुंनो हाबावो जेरैहाय मान्दे ना दैयाव मोनग्रा बेखौ खौबो जायो आरो लोगो जे साम' बेबोथ' जोंनि बर'फोरजों अनसायजानाय मोनसे मोजांथार ओंख्रि होननानै जोङो बुंनो हायो । बेखौहाय जोङो हा सबायजोंबो जानो हागोन बा लावजोंबो जानो हागोन आलु दालिफोरजोंबो जों जानो हायो नों माजों जानो गोसो बेफोरजोंबो जानो हायो आरो गोदोनि समावथ' बांसिन बेबायदिनो मैथ्रु खारैफोर जों जायोमोन । बा लावजों जायोमोन । बा सबाइ खारैफोरजों जानायखौ जोङो मोनथिनो हायो सिगांनि समावहाय ।
औ नोंथाङा सि-सि-सि साम'खौ माजों संबा गोथावसिन जायो माब्रै सङो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओम आङो साम'खौ सबायजों संबा मोजांसिन मोनो गिबियाव आङो साम'खौ सायनानै सुनानै लाग्रोनानै उनावहाय बेबायदि थावजों मोजाङै सेरग्रोयो आरो सबाय खौ आङो बेबायदिनो खा खारै होनानै रुनानै लाग ग्रोयो आरो साम'खौ एकसट्रा थाव होनानै बेबादिनो बिनिआव नांगौ जानाय मस्ला मस्लि गासैखौबो होनानै आङो साम'खौ बेबादि खामफ्राम खामफ्राम एवनानै बेबादि दै होनानै आङो फोमोनग्रोयो साम'खौहाय जेब्ला साम' खौ दै होनानै फोमोन मोन्नो बा साम'आ मोन्नो बिनि दैया रानजोबो बे खौ आरो मोजाङै आङो खामफ्र्राम खामफ्राम एवो बिनि उनाव साम'आ मोनब्लासो आङो हा सबायखौ बेबायदि रु रुनानै लानाय हा सबाइखौ लुनानै होयो बै साम'ओंख्रियावहाय अब्ला बेबायदिनो दसे दसे सम बेखौ बाहाय मोजाङै गोदौ हो गोदौखांनायनि बेयाव नांगौ जानाय माखासे ओ ओ - दाहाल मस्ला होननानै बुङो ना बेफोरखौ जों होयोबा होनो हायो अब्ला जोङो बेबायदियै साम ओंख्रि बा सबायखौ जोङो जानो हायो अब्ला दोङो दिनै बे समावहाय जोंनि बर फोरनि जानाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै राय्लायनायखौ जोङो एसेयावनो दोन्थनोसै
औ गोजोन्थों एसेनोसै